खोना-खोनाखै नोंथां
औ खोनादों लोगो
नोंथाङा ओरैनो दं नामा
औ ओरैनोथि दं नै लामायाव जिरलाबायनानै दङ माने थाबायबोदोंमोन आं
नों नोंथाङा फ्रिबा नोंजों एसे खोथा सावरायनो हागोन नामा
हागोन दे बुंबानो जागोन
आङो दैज्लांनि खोथा सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना आङो जोंनाथ' दा दैज्लां बोथोर जाबाय नालाय माइ गायनाय फुनायनि दिना ओमफ्राय दा मालायफोरा गायजोब्बाय जोंना ओजायैहाय दैबो' जाबाय ओमफ्राय माबा माथुरिबो खाथि दंग'फोरबो खाथि जायो ओमफ्राय दाख्लैबो माथुरि बायनानै दैया लोमसाव फैजोबदों फुलुंफोरजों माइ गायनो मोनाखै खोथियाफोराबो जौजोब्बायमोन गायनाय टाइमाव गायनो मोनाखै दा मा खालामबा मोजां जागोन नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा
अ आंनि साननाय बायदिबाथ' औ नोंसिनाथ' जेनेबा माबाना मा होनोमोनलाय दुब्लिया दैमाख खाथि होनना बुंदों ना
औ
होमबाथ' अखा गोसायथ' दा दैज्लां बोथोर नालाय अखायाथ' गोसा होखागोन माने दैमा देरनानै बान्दो बायनानै दै फैनाय जादों आरो ना
औ
होमबा जानांगौ लोगो मोननि गामिनि बे बान्दोआहाय एसे गोरलै जागोन दंफां लाइफां गैया खोमा बे माथावरियावहाय होमबा नोंसोरो मोनसे खामानि मावनो हागोन जे जेन दायो आरोना दायोथ' दा बे मा जागाय बेखौ मिथिला नाथाय जेब्ला दैलां बायगोन होनबा नोंसोर मोनसे खामानि मावनो हागोन आं बुंनि आरोना जेब्ला माथावरिखौ खोफिनो ना होमबा नोंसोरो बेवहाय एखे जे एसे हायो माने दंफां गाय माने रोजा थुनानै माने गोख्रोङै थानाय बायदि बे हायाहाय होमबा माने बे दैया सोरखिनो हानाय नङा माने आरो आरो नोंसोरो जेनेबा गामियैनो जयैनो लोगो नांथार माने मावनानै हायोबाथ' जेनेबा दैमायावहाय मोनसे सुइस गेट होनो हागोन सुइस गेट होयोब्ला मा जागोन मिथिखादों दा बे दैनि जे बोहैनाय ना बे गोसोआ जा लासै जा नोंसोर बेखौ कन्ट्रल खालामनो हागोन माने लासै बोहै होनानै ओमफ्राय बेजोंहाय नोंसोरो लङा सङा जावबो बोनो हागोन नोंसोर माने बबेयाव दै नांगौ बबेयाव बोन होनो हागोन
बे माबानिफ्रायनो आरो ना सिखिनिफ्रायनो बिदि खालामोब्ला नोंसिनाया बाराबो जानाय नङा खमबो जानाय नङामे
नांगौखौ बोना लाबोनो हाबाय आरो ना नाङिखौ दोननो हाबाय
औ जेनेबा नों बुंदों नालाय माथावरि माथावरिानो बायजोबदों होनना बुंदोंना‌ दैनि गोसा बोहैनायजों
औ
हेल' होमबा बे सुइस गेटजोंहा लागायोबा नोंसोर कन्ट्रल खालामन हांगोन माने दैनि बोहैनायखौ नोंसोर लासै आगारनो हागोन। गोसाबो आगारनो हागोन। नाथाय देग्लाय नोंसोरो गायनो हागोना बे नों खिनि बोथोरनि सायावसै मानो होनबा ओरै माथावरि थ बायबोखाबाय नालाय नोंसिना दुब्लियाव लोमसावजोबखाबाय। दा दाथ' गायनाय सम खोथिया। देरदोंना देराखैमोन बारु खोथियाफ्रालाय
खोथिया देरजोब्बाय मालायफोरा ओरै बोरिनिया गायजोबबाय जोंहा ओरै दै बुनाया दाबो गायनो मोनाखै बोथोरखौसो थांगौसिगोन थांगौसि सिगोन बायदि मोनबाय आं
उ दा जेनावबा
बेनिफ्राय दुब्लिनिफ्रायथ' ओरै थांफिननो थाखाय लामाबो गैयाना नोंसोरना ना दङमोन
ओहो गैया फिसा लामा दं आरो ओमफ्राय बेजों थांख'नो हाया
जिथ' बिराद गिदिर समयया जानानै दं दा आं सोंनि दै जेनेबा बेयो देग्लायनिल' जानाय ना प्रतेक बोसोर बिदिनो जाबाय थायो
बोसोर जाबाय थायो।
औ बोसोरैनो जाबाय थायोबाथ' होनबा नोंसोर आं बुंनायखौनो मावदो मानो होनबा। देग्लायबो जे बोरैबा जेनेबा गायनो हायाबा नोंसिनाथ' गोबां समस्या जागोन। जोंथ' खेथिजोंनो जाग्रा मानसि नालाय माइ गायनायजों बायनानै जानो हाया गावनि होबा नोंसोरो एसे एसे रांखावरिफोरखौनो गामिनि जानानै खांलायनानै नोंसोर बेखौ लुबा मोजां जागोन माने फोगोन बोसोर स्राव नोंसोरो होमबा बिदि समस्या फैनाय नोङा माने
औ बानाय मानस' नांसिगोन बिदिखौनो
माइ गायाबा बोरै जानोना बेथ' जोंनि थाखाय सामफ्रामबोनि जानाय बुस्थु
थानो हायाना बेनो जोंनि गिबि जाग्रा आदार जानाय हिसाबै
औ नंगौ मानो होनबा जों जोंना गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनि जुगनिफ्रायनो जोंना माइ गायबोखायो बिदिनो जाबोयो औ दा नोंथांमोना होनबाथ' उल्थासो जानानै दं जोंनिफ्राय माने दाथ' जोंनाबो माने माइखौनो गायनो मोनाखै बिदि जानानै दङ
नोंथांमोनालाय माबायदि
औ आं माने बेखौनो बुंनो सानदोंमोन नोंथांनि सिगाङाव माने फोरमायहरनो समस्याखौहाय माने जोंना एसे उल्था जाहैबाय माने नोंसिनिफ्राय जोंना हायो अखायाथ' बिराद हादों जोंना दुब्लियावहाय नाथाय दै थायाखै बे जानानै दं माने हायानो गोरानल' जायो माने दा मा होनोमोनलाय बुंनो थाङोबा आरो ना खोथिया फोनाय समाव ना खोथिया फोनाय समाव जेनेबा अखाया खममोन आरो बेनि थाखायनो बे समावहाय जों दै मथरजोंसो माने बरिंजों खोथियाखौ फोनाय जादोंमोन आरो हाखौहाय फोमोननाय जादोंमोन ओमफ्राय खोथिया फोदोंमोन दा नाथाय दाथ' एखे खोथियाफ्रा देरजोब्बाय ओमफ्राय दा गायनाय सम जाबाय ओमफ्राय नै दुब्लियावनो माने हायानो मोनाखै माने दासिमबो दैयानो थाया नालाय बोरै थो थरसेनो आं मा खालामनो जाबाय माने जोंनाबो बे माने देग्लायनिल' नङा प्रतेक बोसोर बिदिनो हाया माने जोंना एसे बोरि बायदि बालासिया माने बुस्थुवा उ।
एसे जानो आन्था बरिंजों गायनानै जादो ओमफ्राय माखासेखौथ' बांद्राय बुरजा हाखौथ' बरिंजों गायजोबनो हायाना।
औ हाया।
बे हायि जायगाफोराव सा साफात गायदो नोङो नङाबा साफात गायाबाबो गोरान खेथि जेरै फान्थाव इदिनो जोगोनार बेफोरबायदि बार बायदि बायदि बानलु बानलुफोर इदि गाय-गायजागोन आरो ना नों। थाङा।
मैगं थाइगं आरि आरोना?
औ गोरान खेथि आरोना।
मैगं थाइगं बुंबाबो जोंना माने खोथायानो बे जाहै जाहैबाय आं बिदि गोदोनिफ्रायनो मावबोआखैबो ना माने बारा एक एक्सपिरियेन्सबो गैया जाहैबाय जेनेबा मैगं थाइगं गायनाय जोगोनार फोरावबो माने गायफ्लांबाबो जागोनना जाया सानो माने जेनेबा आं रो इयाव गायनायावहाय जे रां गारगोन बेखौ आं बोखांफिननो हायाबाबो जारला जाहैगोन।
हागोनदां खस्थ' एसे खस्थ' खालामनायखौ मोनफिनगोनदां।
मोनब्लाथ' मोजां नोंथां होमबाबो गिनायबो फैयोना मानो होनबा जेनेबा आं जे गोरान खेथि खालामगोन बेजों आं माइरंनि जो जानायखौ आं बरनफिननो हायाबा आंहा गोब्राब जाहैगोन।
औ दा माइखौनो गायनो हाथाराबाथ' नों माबा मोनसे नङाबा माबा मोनसे मावखानांगोनानो। नङाबाथ' बे हाखौ ओरैनो दोननो हानाय नङाना।
हाया नोंथां नै माने देग्लायजों बोसोरथाम जाबाय आं सिमोनबो गायनो हाया खै असिमोनबो गायनो हायाखै देग्लाय खिन्थु आं नाजादोंमोन गैया नाथाय नोंथाङा बुंनाय बायदियै बरिंजों गायजोबनो हाजोबा नंगौ बिदिनो जायो आं दा माखासेखौ गायनोसै माने न'आव एसे जानो आन्थाखौहाय जोंनाथ' न'आव बारा मान सि गैया नालाय जोंनाथ' साथामल' आं हारसिं आरो आइ आफा दङ।
ओ
ओमफ्राय गोरान खेथिनि अनगा जेनेबा आं मोनसे खालामबावनो हागोन नामा जेनेबा बागान सागान बेदि
बागानबाथ' नोङो साफात बागान गायनो हागोन नङाबा ओ गयफोरखौनो गायना दोननो हागोन बेबोथ' गयखौ गायबाबो बोसोरे बोसोरे एसे फैसाखौनो मेरला मेरला मोनोथ' एसे बुरजा। बुरजानो
अ जेनेबा आं ओं गा गय ओमफ्राय साफात होन्दोंना दा गयखौ गायनो ना साफत खौ गायनो अबे साबसिन जागोन नोंथांनि बायदिबा?
आंनिबाथ' साफातआबो साबसिन जायो। साफादा माने मासेैनो मास एक्सट्रा खरस ओंखारबाय थागोन ना।
अ ओ गयबाथ' अ गयबाथ' बोसोरेसो उ। बेबोथ' साननांगौ बाथ्रा।
औ उ एसे जानो आनथा खरस दिहुननो हायोबालाय गयखौ गायना दोन गयआ बोसोरे बोसोर बुरजा बुरजा मोनगोन ना ओमफ्राय नाथाय बिदिखौ खालामनो हायाबा मा मासे मास इदि जानो ख थाखाय खरसा नांगौबा साफातखौनो गाय।
आं साफातखौनो गायनांगोन बायदि मोनदों मानो होन बा आहा बिदि आं बोसोरैनो गथा मोननाया आंहा गोब्राब जागोन मानो होनबा सोलिनो थाखाय ना खामानिखौ साहाफातखौनो उम दा बुंनो थाङोबा साफात ना साफाथाव साफााथाथ' जोंनि आसामनिफ्रायनो फ्राय गुतै बुहुमावनो साप्लाय जायो नालाय सेभेन्टि बा सेभेेनटि फाइभ पारसेन्टनो होननाय बिदि खोनादों आङो होमबा बिनि डिमान्डआथ' जोबनाय नङा बायदि मोनदों आं माने फैगोन समसिम दा आं साफातखौनो गायनोसै नामा नोंथां
साफातखौनो गायदो साफातानो मोजां जासिगोन बे एक्स नङा मासे मासबो मासे मासबो जानो थाखाय इदिनो जोंनाव थ' दानि जुगाव नांगौआनो जोबनो थाङा
औ नंगौ दाथ' जोंहा दामफ्राबो बाराय जोब बाय जानाय लोंनायानो हम सेस फारसेनिफ्राय ना
औ अबावबा थांबा फैसानि अनगा जेबोआनो जाखाया
बेनो होमबा साफतनि सिङावनो जेनेबा साफात बागानथ' आं गायगोन ओमफ्राय बिदिनो बिथोरि बि रि गयफोर गायनानै होबा माबा मोनसे प्रब्लेम होगोन नामा नोंथां
जानाय जागोनदां बिदिनो मोजांसो जागोन इदि गायोबा
औ बिदि जेनेबा समस्यासो ज' जाया दा
जानाय नङा मोजां जागोन बे ओमबाना नोंना बोसोरैबो इंकाम फैगोन बेयावबो जागोन बिराद मोजां जागोन नोंना खामानिया
जयैनो गायबाना
औ नोंनि साननायाबो मोजां नों इदिनो मावनोबा मावदो
नोंथां गोजोननाय थाबाय आंनो एसे आइडिया हरनायनि थाखाय मानो होनबा आं गोबां गिबायमोन माइ गायनो हायिखाय आं माने मा मावनो खालामनो आन्दायनानै दंमोन माने दा नों बुंनानै एसे आं मोनसे लामायाव थांनो माने हासिगोन बायदि मोनदों आं गाव
औ औ दे बिदि आं होननायखौनो मावदो दे होमबा बेखिनियावनो दोनथ'सै खोमाना लोगो
औ दे जागोन उम
औ दे